खोनादोंना नोंथाङा?
खोनादों माबोरै दं नोंथाङा?
दङ' नोंथाङालाय?
औ आंबो मोजाङैनो दङ।
सान्दुफुनि गोजोन हामलायनाय जासिहरनाय थाबाय नोंथांनिसिम।
औ नोंथां नोंथांनिसिमबो थाबाय।
गोजोननाय थाबाय
औ
दा जों बेवहाय रायलायनो सानदों जोंनि ब'फोरनि गाहाय जानाय जामुं नाफामनि बागै
औ
ओ नाफामनि बागै नोंथाङा माबा बुंनो सानदों नामा?
औ नाफाम होननानै बुङोब्लाथ जोङो बुंनो हायो गोबां ओ गोबां सुबुं जोंनि बर सुबुंफोरा गोदो गोदायनिफ्रायनो सोलिबोनाय नाफामखौ देनानै संनानै जानाय जायो। दा बेफोरबादिनो जोंनि ओनसोलावल नङा बेफोरो गुबुन गुबुन ओनसोलावबो गो गोसारहैजोब्बाय नाफाम होनोब्ला बर'निनो मुंदांखा मैगं होननानै मिन्थिनाय जायो
उम
औ दा नाफामखौ माबायदि बानायो नोंथाङा एसे फोरमायलाय
औ नाफामखौ माबायदि बानायनाय जायो होननानै बुङोब्ला जों नाफाम बानायनो थाखाय ओ गाहायै जोंनो ओम थास' नांगोन ना गोरान नांगोन आरो जोंनो खारै नांगोन। दा फारसेनि बा जोङो नाफामखौ देनो थाखाय जों ओं गाहायै जों जायखिजाया नाफोरनि-नाफोरनि गोरान खालामनो नांगौ ओमफ्राय नाखौ गोरान खालामनानै जोङो जोंनि जायगायावनो मोननाय थास' गोसोम थास' गुफुर बा ओ जोङो ना नाफामाव नाफामाव मोदोमनाय लाबोनो थाखाय ओ गाहायै जोङो गांदेमा मुंनि मोनसे थास'खौ ओ बाहायनाय जायो बे खौ जोङो ओ हानानै सुनानै मोजां एसे फोरानना लानानै जों बेखौ जयै देनाय जायो जों बेखौ दिंखि बा उवाल उम बेफोरबायदि मुवायाव जों देनाय जायो जोंना नाफामखौ देखांनायनि उनाव नाफामखौ ओ दोननो थाखाय जोङो ओ गोदोनिफ्राय बाहायबोनाय बायदि औवानि हासुङाव ओ बेखौ दोननाय जायो आरो बेजों लोगोसे जोङो आ आथिखालाव मोननो हानाय जोंनि ग्लास नि बथल ओमबा अ ग्लासनि बयाम बेफोरबायदि आइजेंफोरावबो दोननो हायो। जों औवानि हासुङाव औवानि हा-' सुंखौ जों मोजाङै साखोन सिखोन खालामना लानानै ओ बेखौ सोनानै जोङो बेयाव हाय ओ खारैनि गुन्दैखौ। ओ होथेनानै। बेखौ मोजाङै खाथाबनानै दोननाय जाय बेखौ जोङो। गोबाव समनि थाखाय जानो थाखाय जों दोनथुमनाय जायो। बेखौ जोङो गोबाङैनो जोंनि बर'फोरनि न'खर न'खराव। खालामनायखौ जों नुनो मोनो।
औ नाफाम होननानै बुङोब्ला नाफाम देनो थाखाय जोंनि न'आवनो बायदि बायदि नांगौखिनि मुवाया दोंखाजोबो नङा होमबा?
औ जोंखाजोबो।
सनांगौ खारै नांगौ थास'आबो न'नि बारियावनो थायो। आरो खारैया जोंनि थालिर बिफांनिफ्रायनो जोङो बेखौ जिरना नै खारै बानायनानै लानाय जायो। आरो ना खौ बहा मोनो होनना बुङोब्ला नाखौ जोंनि दैमा- दैसा-' जा दुब्लि फोथार बेफोराव गुरहैनानैनो मोननाय जायो। जोंनि बर' आइजो माहारिया बेफोरनिफ्रायनो बुथुम बुथुम लाबोनानै नाफामखौ देनाय जायो।
औ।
जोबोरैनो गोथाव बे नाफाम ओंख्रिया।
औ
औ बेखौ
जोंनि गामि ओनसोला ओसोल जोंनि थानाय जायगाफोरा गामि ओनसोल नालाय बेफोरखौ बेखौ खालामनायनि थाखाय जोंहा गोरलैयैनो सुबिदा दङ।
औ दा जेरै नआवनो जोंना दिंखि दङ उवाल दङ बेफोरावनो देनानै गोबां गोबां बिबांनि बुथुमनानै दोननानै लासै लासै जाबाय थानो हायो आरो।
औ औ
औ थिग बेबायदिनो जोंनि ओनसोलफोराव बबेबा बबेबा खनायाव दिंखि बा उवाल बेखौ बेफोरो गोमालांनो हमदोंसै बेनि अनगायै दा गोनोखो मुगायाव फैदों ग्रेन्डार मेसिन बे मेसिन जोंनो देनानै बानायनाय जायो।
औ
औ बेयाव ग्रेन्डार मेसिनजों देनाय आरो दिंखि बा उवालजों देनायनि गेजेराव मा फाराग दङ नोंथाङा एसे फोरमायना होलाय। मा माबे मोनसेया साबसिन जायो नोंनि बायदिब्ला? खोनादोंना? खोनादोंना नोंथाङा?